हेलौ नोंथां।
औ नोथा।
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ।
औ। दा आं नोंथांनाव ओ फन हरनायनि खार'नानो जाहैबाय ओ जोंहा बर' हारिनि जे माखासे ओ जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदों। दा नोंसां सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ एसे जे जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बेफोरनि सायाव फंनैसो सावरायनो थाखाय खावलायदों नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
जोंहा बर' हारिया गावहानो मोनसे आंगो ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय आदारफोर दङ। ओ जाय आदारफोर खौ जोंहा गोदो गोदाय मोननि समनिफ्रायनो जाबोद। ों बेफोर आदारफोरनि गेजेराव दङ जोंहा जेरै अनलाजों दाउ, अनला मेवाय, अनला नार्जि, सबाय दाउ, सबाय साम', खुमब्रा हांसो, ओ लाफा दोलोजों ना, लाय खारै, लाफा खारै, आरो बिदिनो गोबां जोंहा माखासे मैगं थाइगंफोर दङ।
मोजाङै खोनाफैयासै नोंथां।
हेलौ खोनादोंना?
औ खोनाबाय एबार नोंथां।
बुजों अ दा खोनायाखै नामा जै जेरै जोगोनार खुमब्रा दंङ आरो लाइ लाफा मुला खिफ फान्थाव सबायबिमा ओ बर'नि गोबां माखासे ओ मैगंफोर जोंहा दंङ बेनि गेजेरावनो दोरोङारि मैगं होननानै बुङोब्ला जोंहा दहाय ओ होननाय बायदि बे दोरोङारि मैगं हिसाबै जोंहा बर'नि ओंख्रि होननानै माखासे सिनायथि थिफोर मोननायखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों जेरै अनलाजों दाउआ सबायजों साम' आरो नाफाम बेफोर जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि फोरा दिनै बर'नि आंगो होननानै ओंख्रि होननानै जोंहा दिनै जि आइ टेक मोननो हाबाय बेनि गेजेरावनो दं जोंहा ओ नाफाम ना हेल' अ नाफामखौ माबोरै बायो एबा बेखौ माजों जायो माबोरै जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे फोरमायनोसै ओ नाफाम जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा। ओंख्रि नाफाम होनोबा जों बर' हारिखौबो मिथिनाय जायो खायफा खायफा सुबुंफोरा बर' हारिखौ नाफाम होननानैबो बुंनाय जायो बे नाफामखौ जोंहा नाखौहाय
जों गिबियाव ओ दैयावहाय ओ लायग्रोनांगौ जेरै जोङो सेन खखा सानानैबो जों नाखौ मोननो हायो जेजों सारनानैबो जों मोननो हायो जेखाइजों गुरनानैबो जों मोननो हायो बेबायदिनो नाखौहाय जोङो लायनानै ओ जोङो सान्दुङाव बा अराव जों मोजाङै फोराननानै लाग्रोनांगौ नोंथां फोरानखांनायनि उनावहाय जोंहा जेरै ना फिसा फिसाफोरखौ जों बांसिन देनाय नुयो जेरै मावा ना फिथिख्रि ना बोथिया नास्राय बेफोर नाफोरखौहाय जोंहा बांसिन नाफाम देनाय जायो बे नाफाम फैनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांगोन नाजों लोगोसे ओ थास' बिसं एबा थास' बिफां खायफाया दुदालि बिफांखौबो नाफामाव होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा खुमब्रा बोरायखौबो ना फामाव होनाय जायो नोंथां जखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ होबोदों आरो माखासे बिजाब महरावबो जोंहा बर'नि दोरोङारि जाग्रा हिसाबै नाफाम नाफाम बानायनायाव जों खुमब्रा होनायखौ जों फरायनो मोनबोदों बेजोंनो लोगोसे जोंहा नांगौ जखानि थास' बिसं एबा खुमब्रा बोरायखौहाय जोंहा लानानै
जोङो नाजों आरो थास' बिसंजों लगायनानै जोंहा उवालाव देनाय जायो
ओ उवालखौ जोङो दंफांजों आरो साल जों गायेनखौ खालामनाय जायो दंफां जोंहा वाल्डखौ ओ दुमब्रु बिफांजोंबो बानायो आरो गाम्बारि बिफांजोंबो जोङो बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा ओ उवालाव गोबांथार आ जेरै सबायबो देयो ओ मा अनबो देयो लारु फिथा ओ सिथाव फिथा बेफोरखौबो जोंहा उवालाव देनाय जायो बेबायदिनो जोंहा नाफामखौबो जोङो उवालावनो देनाय जायो नोंथां बेबायदिनो बियो देनानै नांगौ जखानि मुवा बेसादफोर जोंहा नांगौ जानाय जेरै थास बिसं आरो नागोरान बाय लानानै देनानै खायफाया बे देखांनानैहाय ओ एसे गेब्लेहोनानै जेब्ला जोंना नाफाम देनाया जायो अब्ला खायफाया आ भयामाव सोनानै दोनो आरो खायफाया औवानि हासुङाव सोनानै दोनो आ औवानि हासुङाव सोनाय नाफामखौ गोथावसिन जायो होननानै जोंनि बरफ्रा फोथायबोयो आरो बुङो आ बेबायदिनो औवाखौहाय जोंहा गान्थि मोनसे दोननानै गान्थि मोनसेखौ हासनानै मोजाङै साफा सुनानैहाय जों नाफामखौ नारसो नारसो सोनानै बेवहाय आ फ्लास तिहुजों खाथियो खाथेखांनायनि उनाव जोंहा खारैजों लिरथेनानै होनाय जायो जाहा थे जेबो आ आ गुबुन ओ फेसेवग्रा मुवाफोर जेरै गुबुन मुवाफ्रा बेवहाय हाबनो हाया बिनि थाखायनो जोंहा बेखौ मोजाङै खाथेनानै दोननाय जायो बेबायदिनो खाथेनानै दोनखांनायनि उनाव इदिनो खायफाया मास मोनसेबा मास मोननै आ दोनहाबनानै फेसेवनाय जायो फेसेवखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ आ जानाय जायो बिनि ओ बियो एसे गोसोम गाबनि महर जायो जोंहा ना नागोरानखौ आरो थास जों देयोब्ला बे गोसोम जायो बेबायदिनो मास मोननै मोनथाम दोनखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ खायफाया बेखौ
ओ ओरैनो बाथोन एवनानै जायो आरो खायफाया बिदै संनानै जायो आरो जोङो थास बिसंफोरावबो होद लानानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंनि ओ बरफोरनि ना फाम बानायनाय सोमोनदै ओ मिथिनो हायो जोंनि बे नाफामा दिनै ओ जि आइ थेक मोननो हाबाय बेजों नि थाखाय मोनसे गोगा थाव बाथ्रा आ बेबायदिनो ओ दोरोङारि जाग्रा आदारफोरनि सायाव आ आंबो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों नोंथाङा
औ नोंथां औ हागोन नोंथां जोंहा बरफोरनि गेजेराव ओ गोबां जानाय लोंनाय जे मुवा बेसाद दङ जेरै जोंहा गिबियावनो दङ जोंहा गोदोनिफ्रायनो जानाय हिसाबै ओ नेम बायदियै अनला दाउ अनला मेवाइ बेजों लोगोसे ओ सबाय साम सबाय दाउ बेनिफ्राय ओ नारजि अमा बेनिफ्राय नाफाम बेनिफ्राय गोबां मैगं फोर दं जेरै फिसा फिसौ ओ बुंनो नआवनो जोंहा आबाद मावनानै जानो हायो जेरै ओ खुमब्रा जोगोनार लाव ओ मैथा फाथो बेनिफ्राय ओ आलु फान्थाव बेफोरबायदि आरो जोंहा ओ बुंनो थांङोब्ला ओ अनला खौ जानो थाखाय जोंहा माइरंनि गोनांथि जायो जेराव जों माइरंखौ लानानै बेखौ दैयाव सोमनानै जोंहा उवाल नंङाब्ला ओ सिलपताफोराव ओ उननानै ओ गुरा खालामनाय जायो आरो देब्ले होनाय जायो बेनिफ्राय जोंङो दाउ नंङाब्ला ओ मेवाइ बेफोरखौ जोंङो हाग्रायाव मेवाइखौ औवा सुबायाव थानाय हा सिंफ्राय खिलिबोनाय जे औवा गोरलै बेखौ मेवाय होनो बेखौ जोंङो लायनानै न'आव लाबोनानै बेखौ गोबा गोबा हानानै जों बै गुरा खालामनाय जे माइरंखौ बेजों जोंङो संनाय जायो आरो
औ नोंथां
जोंङो ओ दखाननिफ्राय एबा हाथथाय बाजारनिफ्राय मोनबोनाय जे माखासे मस्ला मस्लि बेनि बेखौ जोंङो हाथाय बाजाराव लायनानै बे ओंख्रियाव होनाय जायो जेरै संख्रि बानलु थाव हालदै सामब्राम बेफोरबायदिखौ आरो बिनिफ्रायसो जोंनि ओंख्रिया गोथाव जायो नालाय बेबायदि आरो ओ बेनिफ्राय मोदोमलायसै बेहाय जोंहा खारदैखौ होनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा सबाय साम' संनोबोब्ला सबायखौ जोंङो हाथाय बाजारनिफ्राय लायनानै ओ न'आव लाबोनानै सारायाव गोरानै एवनानै बेखौ हुख्रेबनाय जायो जेरै जों बथलफोरजों हुख्रेबनाय जायो बबेबा गोरायाव दोननानै बेखौ गुरा खालामनाय जायो आरो गुरा खालामनानै जोंङो बेनिफ्राय एसे जावस्रोयो बेनिफ्राय जोंङो दैयाव सुनानै ओ संनाय जायो आरो जोंहा साम'खौबो आ हाखर दै जे दै जायगायाव ओ दैमा दैसा हाखर हाला बायदिफोराव जोंङो बे सामखौ नागिरनानै लायनानै न'आव लाबोनानै जोंङो ओ सानसे नंङाबा साननै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्राय जोंङो जानोसैब्ला बे साम'खौ खिथुखौ दानख्लानानै ओ बै सबायजों संनाय जायो आरो जोंना बेबायदि औ बेजों लोगोसे जोंहा जे आलु फान्थाव कफि बैफोरखौ जोंङो न'आवनो साखाथियाव थानाय हायाव हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांनानै बे हाग्राखौ ओ साननै सानथामसोनि उनाव ओ- गोरान जायोब्ला बेखौ सावनानै होनाय जायो बे सावखांनानै बे हायावनो जोङो मोसौ नङाबा ट्रेक्टरजों हाल एवखुनानै बेहाय बैफोर मैगंखौ गायना होनाय जायो नङाब्ला ओ बे हाथाय बाजाराव माखासे ओ मैगंनि जोलैफोर जेरै ओ मैथा फाथो ओ दुन्दिया बैफोरो खौ जोङो बेगर लायनानै फोफैनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ बे फोनाय मैगङाव जाहाथे जोंनि मैगंखौ जोंनि आबादखौ आ बोरमा मोसौ दाउफ्रा हाबनानै जाहाथे खहा खालामा बिनि थाखाय ओ बेरा दुमना होनाय जायो जेरै जोंहा औवा दं बेनिफ्राय मुसारि नेटफोर बिदि सोंथेनानै जोङो रावन सोंथेनानै दोननाय जायो आरो बे बेनिफ्रायनो जों रैखा मोनो मैगंफोरखौ दा बे मैगंआवनो जों माखासे हासारबो होनाय जायो जेराव जों जोंनि नो जे जिब बेखौ होनो मोसौ बेनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो जायखौ जों गोबोरखि होनो गोबोरखि हासार बेखौ जोङो बे मैगङाव सारना होनाय जायो मानोना मैगंआ मोजाङै मोजां लिरनो हायो दा नोंथां जोंनि राय्लायनाय बेनोसै जोंना टाइमाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां दे नोंथां साबायखर औ